दा नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रि
दा आं नोंजों मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो फैदोंमोन। बेनो जाबाय सोलोंथाइ।
औ रायलायनो हागोन दे।
रायलायनो हागोनना जोंहा सोलोंथाइ होनोब्ला सोलोंथाइया जों साफ्रोमनिबो थाखाय बयनिबो थाखाय माने जिउ आव सोलोंथाइ गैयाबा मेगन खाना बायदि आरो। बा जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि जुगाव बो दानि जुगाव जोंहा जेरावबो खामानि गैया आरो जेबा न' न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारनाय जोबोद खस्थ' आरो जोङो गुबुन माने दखानफ्राव थाङोब्लाबो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोबोद गावनो गाव लासिं सिं जायो आरो।
जोंहा सोलोंथाइ लानाया जों साफ्रोमनि थाखाय जोबोद गोनांथार। आरो जिउआव सोलोंथाइ लाब्लासो जोंहा जिउआव साक्सेस जानो हायो। जेरै जोङो गाव गावनो माने गोसो होनानै फरायोब्ला जोंहा बे गावनि मोननांगौखौ मोननांगौ थांखियावहाय जों सहैनो हायो आरो। जेरैहाय जोङो नुनो मो नो जोंहा दानि जुगाव जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो गुबुन गुबुन देश बिदेश ओंखारलांबाय जोंनि बर'फोरानो आरो। जों नुनो मोनो जोङो ओ जोंनि दिनावहाय दानि दिनावहाय जों बयखौबो नुनो मोनो आरो दानि दिनावथ' जोङो एम ए बि ए पास गामियाव माने गोबां ओंखारबाय। थेवब्लाबो जोंहा माने साख्रि मोननायनि माने बांद्राय सुबिदा गैया आरो। जोंहा माने बयबो माने गोरों गोरा जानानै फैबाय आरो आथिखालावथ'। आरो जोंहा सोलोंथाइ लानायावहाय जोंहा गोबां माने सरखारारा जों हेल्प होयो जेरैहाय जोंनो स्कुलफ्राव जानायनि आदार होयो माने सानसेयावनो ओ सामफ्रोमबोनि थाखाय जोंनो माने स्कुल माने इस्कुलाव माइरं हरो। आरो सोलोंथाइ लानो थाखायथ' जोंहा गामियाव गंफा गंफा बयबो माने स्कुल लुना होफैखाबाय सरखारा। आरो गोदोनि दिनावथ' माने स्कुल होनाय गैयामोन सोलोंथाइ लानो थाखाय। दिनाव बांसिनानो माने जोबोद खस्थ'मोन बांसिनानो माने सोलोंथाइ गैया आरो। गोदोनि मानसिफ्रा गोसो सोलोंथाइ गैयाब्लाबो जोंहा बिस जोबोद गुन दं जेरैहाय गुन गोनां आरो साननो गोरों। सुबुंफोरखौनो माने सोलोंथाइ गोनां होननानैबो जोङो साननो हायो आरो। दिनैहाय जोङो गोदोनि दिनावथ' गामियाव स्कुल गैयामोन गोजान गोजान स्कुलाव माने हा खस्थ'यै हान्थिना थांनांगौमोन साइकेल गैयामोन। थांनो थाखाय। गारि गैयामोन माने मोनसेबो सुबिदा गैयामोन आ रो जोङो माने। जों नुनो मोनदों गोदोनि सुबुंफोरखौ जेरै जोङो दैमा बारनानै बिसोर माने स्कुलाव थांनाय दै देरोब्लाथ' माने फरिखाखौनो हैनो मोनामोन। गोदोनि दिनाव। दंफां सायाफ्रावसो माने फोरोंथाइ लानाय जायोमोन आरो। गोदोनि दिनाव माने गोदो जाय खस्थ' खालामदों फरायनायखौ जाय नाजादों बेनो माने साफा साफा सुबुंनि माने गाव गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हाबाय आरो दानि दिनावथ'कम्पिउटार जाबाय गावजों गाव माने बादिलायबाय दानि दिनाव सरखाराबो गोबां हेल्प खालामबाय आरो जोंहा माने स्कुलफोराव फरायसाफोरनो गंफा गंफा साइकेल होनाय जायो। आरो जाय बांसिन माने पारचेन्ट लाखियो बेनोबो जोङो गारि होनाय जायो माने गोबां जोंनो सरकारा सुबिदा होबाय आरो सोलोंथाइ लानायावहाय। बिनिखायनो माने सोलोंथाइ लानो लानायाव सोलोंथाइ लानाया माने कम्पिटिस कम्फिदिसन बायदि जानानै फैबाय आरो गाव जों गाव जुजिलायनाय बेयावनो जोंहा माने गोबां गोरों गोरों गोरा ओंखारना फैबाय आरो बेयाव बिदिनो माने गोरों गोरा जानानै जोंहाय गुबुन गुबुन देश बिदेश जोङो माने बेरायनाय खौ नुनो मोनो गुबुन गुबुन देश बिदेश बेरायनोब्लाबो गोबां जोंहा सोलोंथाइ नांगौ। दिनै जोङो गुबुन जाथिफोरनि माने
रावखौ जोङो सोलोंनांगौ जायो। बेबायदि माने रोंगौथि थानायासो जोङो बेबाय दियाव माने बाहेरफ्राव ओंखारनो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो दायो जोंहाथ' माने जोंबो गोदोनि माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो दासिम बेबायदियाव माने जों मोनफैबाय। थेवब्लाबो जोंहा माने जिउआव साख्रि मोननायनि माने खुनु माने माबा गैला आरो जोङो माने स फोरा माने बर'फोरनि थाखाय गोबां साख्रिनि थाखाय गोबां खम लिस हरो आरो दा सोलोंथाइनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन मानो हाया जानो सोलोंथाय होनना बुङोबाथ' गिबियावनो सोलोंथाइ लानाया मानसिनि बिराद गिदिर माबा बिबान आरोना सोलोंथाइ गैयाबा मानसि जामबा जाम्बि जायो गोदोसोना थानाय आरो दानि दिनावथ' बिदि रावबो दा गोबां मानसिफ्रानो गोबां सोलोंथाइ लायो बेनिखायनो जोंबो गोबां मोजां सोलोंथाइ लानांगौ। दानि जुगाव बादायलायनायनि जुग सोलों गियाननि दानि जुगाव मेलेमजोंसो सानखांनानै गासैबो खामानिफोरखौ मावनो हायो सिगां बोलोजों मावनो हायोमोन नाथाय दा बोलोजों मावनो हाया मेलेमजोंसो मावनो हायो गोसो आरो मेलेम सानखांथारनाय जोंसो बेनिखायनो गोबां फरायनानै गोबां गियान लानायनि गियान लानांगौ आरोना मानसिया फरायनानै इदिनो गोबां मानसिफ्रा इदिनो मेट्रिक पास इदिनो सेकेण्ड इयार पास जानानै ओरैनो थायो गाव जिउआव मा जाहैगोन बेनि मोनसे टारगेट लानानै मान सिया माबा मोनसे मावखानो लानांगौ जेरै नों नार्स जानो गोसोबा नार्स नि लादो डाक्टार जानो डाक्टार जानो गोसोबा डाक्टारनि ला बिदिनो मासतिस-मास टार जानो गोसोबा बिदिनो बिए फरायदो बिए फरायना बिए लादो बिए लाखांनायनि उनाव एम ए फरायदो बिनि उनाव आरामसे ला बिदिनो मोजां इग्जाम होनानै लानो हायो आरोना बेफोरबायदिनो गोबां फरायनाय फरायनानै लानो हायोमोन आरो मा मदेलनि फरायनो आरो नोङो जिउआव मा जानो सानदों बेनि मोनफा मोनफा लाइन दंखा जोबो आरोना बेनिखायनो बे लाइ बेनि खायनो बे लाइनखौ मोजां साननानै मोजां नायनानै बेखौ लाइनखौ लानो माबानांगौ फरायनांगौ आरो आरो दानि जुगावथ' गोबां मानसिफोरानो इदिनो दानि जुगाव गोरिबाबो जोबनो थाङा माहाजोनाबो जोबनो थाङा गोबां माहाजोनफोराथ' मालाय थाखा थाखा फैसानि आंखाल गैयियाव गोबां फरायो नाथाय जोंनि गोरिबफोरा इदिनो फरायनो हानाय नंला बिमा बिफाया फोरोंनो हानाय नंला होननानै फराया आरोना बेनिखायनो बिराद नाजानांगौ आरोना सोलोंथाइ लानो गोसोबा बिराद नाजानायनि गेजेर- जोंसो जाफुंसारनो हायो आरोना गासिबो खामा मोजां खामानिया मालाबाबो ओरैनो मोजाङाव जाया गाव नाजानायनि गेजेरजोंसो जानानै फैयो आरो बेनिखायनो सोलोंथाइ लानो थाखाय गावखौनो गाव बिराद नाजानाय नाजानाय मोनसे लाखिनांगौ आरो गावखौ गोख्रों लाखिनानै फरायनांगौ आरोना आरो बिदिनो सोलोंथाइया फरायनायनिल' सोलोंथाइ नङा जे जोङो अबावबा माबा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनानै बेनि बै जायगानि माबायदि था-थानाय जानाय बिनि जायगा आरो बेफोरनि नुथायफोरखौ जोङो जाहाथे जेनेबा बे जोंनि जायगायाव गैयाबा जों बेखौबो फोरों फैनांगौ आरोना बेफोरबायदिबो सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनो हायो आरोना मानसिखौ जों मानसिफोरा बिराद मोजां आरोना बेफोरो जाहाथे जोंनियाव बेफोरबायदि गैयिया जों बै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै जाहाथे मोजां खामानिखौ जों सोलोंनानै फैयो बेबायदि आरो दानि जुग जुगावथ' इन्टारनेट मुगा बयबो मानसिया मबाइलजोंनो बिराद रोङिखौबो रोंनो हायो रोङि बुस्थुखौबो मबाइलावनो सार्च खालामनानै मिनथियो माबायदिया मा आरो जों बर'फोरा इंलिस रोङा बे इंग्लिसखौबो जो-जोङो मबाइलजोंनो सोलोंथाइ लानो हायो आरोना
औ
बेफोरबायदिनो आरो
औ दा इदिनोबो माने सोलोंथाइजों लोगोसे गोबां
औ
सोलोंनो हायो अब्लाबो जोङो सोलोंथाइ मोननो हायो जेरैबा फुटबल भलिबल गेलेनानैबो जोङो सोलोंनाय मोननानै जिउ साक्सेस जानो हायो गुबुन गुबुन देस बिदेसावबो जोंहा मोनसे गाव गाव माने आथिङाव गसंनो हायो आरो गाव गावनि लाखिनो हायो आरो। जोङो गोबां जायगायावहाय जोङो नुनो मोनो जेरैहाय दा हलि सरन। फुटबल गेलेनायाव बेबायदि गोबां माने दं आरो जेरैहाय बक्सिं गेलेनायावबो दङ सोलोंथाइनि गेजेरजों माने गोबां लांफानायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदि लांफायोब्लासो जोंहा जिउआव साक्सेस जानो हायो आरो।
ओम।
ओम दा होनब्ला जोंहा समावबो जाना फैबाय। नङा होनबा? दा बे बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दोनथ'सै दे।